हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
उम अब्ला गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि हामलायथिनायखौ नोंथांनिसिम आं जासियाव हरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो हामलायनायखौ जासि हरबाय नोंथां
औ-औ जागोन अब्ला नोंथांजों आङो माखासे गोनां आयदानि सायावहाय सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन। दा नोंथाङा आंजों सम होनो हागोन नामा रायज्लायनायाव नोंथां
औ नोंथां आंथ' दा ओरैनो दा फ्रि दंथ'खायो नोंथांजों सम होनो हागोन नोंथां
अब्ला गोजोननाय थाबाय आं अब्ला आंनो जागायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथां?
अब्ला बे आयदायानो जादों जोंना ओ जायखौ होनो जोङो मिउजिक आरो मा जों बर'आव होनो बेखौ दें देंखोआ मा औ देंखो बा मिउजिकआ जोंनि गोसोखौ माबायदि फोजाखांहोयोबा माबायदि खालामो जों खोनासंनानै माबायदि मोनो आरो बेफोरखौ जों माबायदि समावहाय खोनासंनांगौ आरो देंखोजों लोगोसे जों मानसि हारिया माबायदि गावखौ आथिङाव गसंथानो हायो ना हाया बा सिनायथि जानो हायो ना हाया आं बेखौहाय सावरायगोन नोंथां। आरो आं माखासे दा मिथियैफोर खौ नोंथांनाव सोंगोन आं नोंथाङा एसे फोरमायना होब्लानो जाबाय
औ जागोन नोंथां
दा आंनो होनग्रोनोसै जागायजेनग्रोसै नोंथां खोनादोंना नोंथांङा
औ खोनादों नोंथां नोंथाङानो एसे जागायग्रना होदों नोंथां
औ अब्ला जायखौ होनो जोंङो देंखो बर' हाव इंराजियाव मिउजिक
औ नंगौ नोंथां
बिगामा जोंनि मानसि हारिनि बा जोंनि जिउजों सोमोन्दो गोनां मोनसे से रंजाहोग्रा बा रंजााथाइ बे मोनसे बिदिन्थि जायखौ होनो जोङो जेब्ला दुखुआव थायो जेब्ला दुखुआव थायो अब्ला जोंङो मा देंखोखौ खोनासङोब्ला जोंनि गोसोआ मोजां मोनो रंजाखांहोयो जोंनि गोसोखौ आरो मा देंखो खोनासंङोब्ला होनोदि जिउआ खुसियै थानो हायोब्ला जिउआ गोलाव जायो नोंगौ थारैनो नोंथां दा जोंनि देंखोखौ नांगौ दा आं देंखोआ माब्रै जायो बेखौ होनगोन नोंथां मोनसे देंखो जानो थाखाय नाथाय बेवहाय सासे सानै मानसिजों हाया नोंथां बेवहाय गोबां मानसिनि गोनांथि जायो जेरेखम खाम दामग्रा थाफा दामग्रा गिटार दामग्रा केसिउ दामग्रा आरो रेकर्डिं खालामग्रा आरो गान खनग्रा जायखौ होनो सिंगार दा जयै मोनसे बेन पार्टि जानानैसो जयै हानजा जानानैसो मोनसे देंखोखौ खालामनो हायो नोंथां दा खनग्रा खनग्रा हारसिङैल' देंखो जाया दामग्रा हारसिङैल' देंखो जाया दा बे देंखोआनो मा जोंनि मुलुगावहाय बयखौबो गोसोखौ गोजोन होनो हादों रंजाखांहोनो हादों माने देंखो देंखोनाव ओरैबायदि गोहो दंङोदि नोङो सासे बिराद दुखुआव दंङोब्ला बे दुखुखौ बिराद दसे समावनो रंजाखां होनो हानाय मोनसे दंङो आरो मुलुगाव बयजोंबो सिनायथि जानाय देंखोआ आरो देंखोनि दारै गोबां सुबुंफोराबो मा गावबागाव जिउआव थां थांना थानो हादों आरो देंखोखौ बुंनो थांङोबा जब्ला मा मेथाइ जायखौ होनो जोंङो गोदै देंखो मेथाइ बेनि दारै मा मोनसे आरोबाव ग्रासिन गोहो गोरा मिथि दङ देंखोआ गोहो बेनो जादों मा जेब्ला नों मानसिया थैना थांगोन नोंङो एब्ला जिउ जोबलांगोन अब्लाबो नोंखौ जुगे जुगे बोसोर जाब्लाबो मा नोंनि खनलांनाय नोंनि दिहुनलांनाय नोंनि दाम दामलांनाय देंखोआ माखासे सुबुंफोरनि खोमायाव हाबोब्ला नोंखौ अरायबो गोसोखानथि महरै गोसो होबाय थागोन बेे मोनसे पावारफुल आरोखि ना देंखोनि नोंथां दा थिग बेबायदिनो मा थिग बेबायदिनो आंङो बुंलांनो जोंनि बर'नि गेजेरावनो गोबां देंखोगिरिफोर दंङो जेरैहाय दंङो सुलेखा बिग्राय गौथम ओरै जोंहा निलेशवर सारमोन दंङो बिसोर माने थैना थां बिसोर माने बे निलेस्वर साराखौथ' मिथिखायो जोंनि खाथिनिनो साखाथि निनो बियो थैना थांबाय ना नाथाय मा दासिमबो बिथांखौ गोसोखांबाय थायो बिथांनि मेथाइआ बिथांनि देंखोआ मा जोंनि जिउआव जोंजोंहाय गोसोखांजानानै जोंखौ मोजां मोनहोयो रंजाखांहोयो अब्ला साननानै नाय बेसेबां गिदिर बेसेबां गोहोगोनां देंखोनि माबाया खबामा नोंथां आरो दंबावो जोंहा नैबेनि अनगायै जोंहा ओरै बेबो रुंसारि जालांबाय बिथां जोंनि बुहुम माने बुहुमावनो वार्ल्डआवनो सिनायथि जानाय माने बयजोंबो सिनायजानाय जायखौ होनो जोङो मा आसामनि मा जुबिन गार्ड बिथां नोंथां जुबिन गार्ड होनबा जों मिथिखायो बयजोंबो सिनायथि जानाय बिथाङा मा गोदो गोदायनिफ्रायनो मा गान खनोमोन बा बियो बर' गानखौ माने बर' जोंनि जायखौनो जों बर' हारियाव थानाय माखासे बर' मेथाइ फोरखौ खननानै मा बियो गोजौ था खोसिम दैदेनलांनो हादों बा दिन्थिफुंलांनो हादों आरो बर'ल' नङा बर'नि अनगायै गोबां जाथिफोरनि बिथथाइखौ बिथाङा खनदों दा बिथाङा जोंनियाव गैलिया जोंनि बुहुमाव गैलिया दा बिथांखौ अरायबो गोसोखांबाय थायो आरो अरायबो बिथाङा जोंनि दें खोनि राजा बुहुमाव मिथियैनो गैया नोंथां दा थिग बेबायदिनो जोंबो जानो सोलोंनांगोन जों देंखोखौ खोनासंनो मोजां मोनो जोंङो देंखोखौ जोंङो अरायबो हास्थायो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' मानसिफ्राबो देंखोजों लोगोसे मानि गावनि फरायनायजों लोगोसे सोलोंथाइजों लोगोसे नोङो देंखोखौबो लांनो हानांगोन अब्ला मा राफोद सासे इयुनावहाय देंखोगिरि जाहैब्ला नोंखौ बयबो सिनायथि मोनगोन बा नोंनि मेथाइयाबो थांनानै थागोन बा नोंबो जिउआवहाय सासे साक्सेसफुल मानसि महरै जानो हागोन आरोखि ना देंखोआ ओरैबायदिसिम बे अबस्था सिम मानसिखौ खालामना लाङो नोंथां अब्ला आंनि मिथिनायाव नोंथां अब्ला नोंथांनाव आं सोंनि नोंथाङा देंखौनि आरो देंखौआ जोंनि जिउआवहाय माबायदि ओ बिहोमा होफैयो होफैदोंबा लाबोदों बिनि सोमोन्दै फंनैसो खिथाना होदो
औ नंगौ नोंथां थारैनो देंखो होनना बुंङोबाथ' जों मिथिखायो नङा होनोमबा जाय खौ जों मिउजिक होनना बुङो नङा होमबा नंगौ नोंथां देंखोआ गोबां रोखोमनि थाहैनो हागौ जेरै बेखौ होनना बुङो जेनेबा गोजाम मेथाइ नङा होमबा नोंथां गोजाम मेथाइ गोदान मेथाइ नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि थायो आरो मेथाइआ गोजाम मेथाइ होनना बुङोबा जों बेखौनो मिथियो जे जाय गोदो गोदायनिफ्रायनो खु खुगा खुगा सोलिबोनाय मेथाइ नङा होमबा नोंथां जाय मेथाइफोराव लिरगिरिफोर थाया माने खुगा खुगा सोलिबोनाय मेथाइ आरो बे मेथाइआ माने गोदो गोदान जायना बेफोर मेथाइखौ जों मा होननांगौ गोजाम मेथाइ जाय मेथाइआव लिरगिरिबो थाया आरो गोदान मेथाइआव थायो लिरगिरिफोर जाय सासे लिरगिरिया गावनि गोसोनि सानदौथि नङा होमबा सानदां थि बा सानथौथिफोरखौहाय बे मे थाइनि गेजेरजों फोरमायो गावनि साननाय गावनि हनाय गावनि गोसोनि गुबुननि सिङाव फोरमायथिनो लुबैनाय बे मेथाइआ जायो ओ सुबुंनि गेजेराव फोरमायथियो बे मेथाइफोरखौ जों मा होनना बुङो गोदान मेथाइ नङा होमबा नोंथां जाय मेथाइआव खनगिरिजों लोगोसे दामग्राफोर थायो नङा होमबा नोंथां बेबायदि आरो दा नंगौ नोंथां मेथाइआ जोंनि जिउआव जोबोद जोबोद गिदिर बिहोमा होनना होयो जों मोनथियो मानो होनबा मेथाइ गैयाब्ला जों बे बुहुमाव थांना थाबाबो जोंनि गोसोआ मोनसे गोजोननाय गैयै जागौमोन नङा होमबा नोंथां मानो होनबा मेथाइनि गेजेरजों जोंनि सुबुंफोरनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो जेरै जोंनि मबाइल मबाइल नङ होमा नोंथां जोंनि दामग्रा आगजुफोर जेराव जों मेथाइ खोनासंनानै जों गोसोफोरखौ गोजोन गोग्लाय होयो गोजोननाय लाबोयो नङा होमबा नोंथां जोंनि गोसोखौ मोनसे रंजा जेब्ला जों दुखुनि सम नंङा होनबा नोंथां जों समाव जोंबो जों मेथाइखौ खोनासङो आरो जेब्ला जों दुु एखेबारे बिराद खुसि गोसो रंजाखांनाय नङामा नोंथां बे समाव जोङो मेथाइफोरखौ दामनानै जोंनि गोसोखौ जों रंजाहोयो नंङा होमबा नोंथां जोंनि गोसोखौ माने दसे सम जों बावगारहोयो जों बेफोरखौ नुयो आरो मेथाइआ जोंनि जिउआव जोबोद जोबोद बिहोमा होयो जाय जों मेथाइ खोनासंनानै गाव गाव खुंनो जाय देंखोगिरिफोरा मा गाव गावनि जिउ खौ माने देंखोजोंनो बारहोलाङो आरो देंखो खननानै सोरबाबा दामनायजोंनो सोरबाबा खननायजोंनो न' मा नोंथां गोबां देंखोगिरिफोरखौ जोंङो नुनो मोनो नङाोमा नोंथां जाय देंखोगिरिफ्रा माने गावनि ज' जोनोम जानायनिबो थैजासिम बे देंखोजोंनो थैलांखायो आरो ओरैबायदि माने ओरैबायादि मानसि थायो जेरै आरो जों बुंनो थाङोब्ला माखासे मुंदांखा मुंदांखा खनगिरिफोर नङा होमबा नोंथां जेरै बलिउदनि खनगिरिफोर नङा हा नोंथां अरिजित सिंगार नङा होनबा नोंथां अरजिदसिन जायखौ होनना बुंङो आरो जेनेबा मिखा सिंमोन नंङा होनबा नोंथां स्रिया गसाल न'आव नोंथां आरो जोंनि बलिउनि मुंदांखा खनगिरि जायखौ जों होनना बुंङो लथा मांगेसकर न' मोननो थां दा बिथांमोनाबो बिथाङाथ' जिउ गैला बिथाङाथ आरो थैलांबाय दा बिथांनि खमलांनाय माखासे गोदै देंखो मेथाइफोर जाय दासिमबो जोंनि मबाइलफोराव रिंखांनो नङा हा नोंथां जेरै हारि अनफावरि मेथाइ खन्नाय मा होनना बुंङो जेनेबा हादोर सिबिनाय मेथाइ खननाय जायखौ रमान्टिक मेथाइ नङा होमबा नोंथां मोजां मोनलायनायनि खननाय मेथाइ आरो बेफोर गोबां मेथाइफोरखौ बिथांङा हाजार हाजार मेथाइफोरखौ बिथाङा खनलांबाय आरो जोंनि गेजेराव दा बिथांनि खननाय मेथाइफोरा जोंनि मबाइलफोराव दासिमबो रिखांफैयो नङा होमबा नोंथां दा नोंगौ नोंथां मेथाइआ जोंनि जिउआव गोबां गिदिर बिहोमा होयो जों होनना बेखौ जों बुंनो हायो आरो मेथाइ गैयाब्ला जोंनि बे बुहुमा माने एखेबारे माने माबा जागौमोन आरो दंबाबो सिरि सिरि मोनसे गोजोंनि जिउआव मोनसे गोजोननाय गैयै जागौमोन नंङा होमा नोंथां आरो मेथाइआ ओरैनो जाया जों बेखौ मिथिखायो नङा हबा नोंथां मेथाइ मोनसे खाम दामनोबा जों बे खामा ओरैनो गोमा नङा ओमबा नोंथां बे सुरखौ जों मिलायहोनो रोंनांगो मोनसे बायलिन दामोबा नङा होमबा नोंथां बायलिनि देंखोखौ जोङो होनो रोंनांगोन बेयावबो गोबां टेलेन्ट नांगौ मोनसे जुदि गिटार नङा ओमबा नो थां गिटारखौ जुदि जों दामोबब्ला गिटारखौ जोङो जानला मोनला मानसि दामनो हाया नङा ओमबा नों थां बेनि नोंङो टिुनफोरखौ जों मिथिनांगोन रोंनांगोन ए ना बि ना सि नंङामोन नोंथां गोबां बेयावबो माखासे टेकनिकफोर दं जाय टेकनिकफोरखौ जोङो ओरैनो रोङा बेखौ जोंनि मोनफा मोनफा स्किल्सो आरो नङा होनबा नोंथां जाय बे स्किमनि गेजेरजों देंखोगिरिफोरा गाव गावनि गोसोनि साननायफोरखौ बे देंखोनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो नङा होनबा नोंथां ओ आरो गोबां दंबावो नोंथां सावरायनांगौ दा नोंथांजों आङो सावरायनानै गोबां मिथिनो मोनबाय आरो नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो उननि समाव जों मोनसे सम लानानै आरो सावरायबावसिगोन होननानै आङो नोंथांनाव मिजिंथिबाय आरो नोंथां।
जागोन दे नोंथां अब्ला जोंना समनिबो आंखाल ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंहा समनिबा आंखाल औ दोनथ'लायसै नोंथां थारैनो औ दे नोंथां।